आं मा खालामदों? अ खोनादो। नोंलाय?
ए दोङो ओरैनो उन्दुना। मा खालामगासिनो नोंलाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दं। जिराय दोङो।
माबोरै खबरा?
खबरा मोजाङानो थिग थाक। नोंनालाय?
दोङो आंबो बिदिनो।
औ। अफिसाव थांना थाङाखै?
याव थांदो। थांनानै फैबाय फैना-' सा लोंबाय सा लों आंना ओरैनो दं दा उन्दुना
ओं
होत रावबो गैया नामा न'आव
न'आव दोंङ आइबो दोंङ बाबाबो दोंङो मबाइल नायबाय थादो इसोरो
ए ओंखाम सङाखै
ओंखाम दहाय सानजौफुनिनो दोंङो ओमफ्राय दा गुदुं खालामना जागोन बिखौनो
ए मा आं संथवाखै रआंना दसेनो मोनो बिस मिनिटावनो दसे जानो गोनांब्लाासो संङो आं
अ जानो गोनांबा होमबालायबा जाया नामा मालाबा
हो
मालाबा जाया जानो गोनांबासो संङो होननायखाय
ओमहु माने जानो टाइम जाबासो संङो आंङो दसेनो मोनो नांलाय हारसिं उम आङो दसथासोआवसो जायो होनबानिया आं ओ ओ साराय नथायाव संबानो जायो दसेनो मा ओंख्रि संगोन संदो नोंस्रालाय
जोंहा दाहायसो औ होनबङा सानजौफुङआव सानजौफु अ मा दोंङो मोनथाय आं जायाखै थारमाने सानजौ फुंङावबो दासो जाखागोन आंङो ओंखायनो माबा नुदों आं बेदर बेदर आनो संदों खोमा दाय थादो आंङो
ए आरो बेसे फिसा जाबावनो नागिरदो नोंङो
ओ फिसा नंङा फुंबायथ आंङो बिराद फुंबाय खावलाय फ्रा ओरैनो मटा मटा जाजोबबाय नमारगौ फुंमारदो नंमारगौ फुंमारदो आं फट खेबना हरगोन र नङाब्रा नोंसोरो सि आं बिदिनो दोंङो ओमफ्राय आङो फुंमारदो खावलायफोरा ओरै माने गिदिर गिदिर जादों आखाइफोराबो थिखांनो हाला फाय
मोजांसो फुंबाथाय मानसिया मानसिया देरबाय नालाय बुंनांसिगोन ना
औ बैसोगोराजों ओंखायनो
उम मा मावगासिनोमोन नों
जिरायना दोङोमोन टिउसन लाखांनानै थांबाय गथ'फोरा दासो ओमफाय जिरायना दोङोमोन
ए आदथासिम लायो नामा
औ आदतासिम माबानिफ्राय सारितानिफ्राय आदतासिम आं ओंखायनोथ' बिजोबो
उम आङो एक घन्टाल' लाखायोमोन सिगाङो
एक घन्टा
उम एक घन्टा जाबानो थांजोबखायो गथ'फोरा
अ बायो गथ'फोरा ओमफ्राय सिगांनियाथ कलेजाव जों एजिएमखौ
खाथिनिनो खाथिनि गोजा नामा गथ'फोरा?
अ गामिनि एकदम न' खाथिनि नङा आरोना बाहाय गामि गेजेरनि गामि गोथौनि आरो बिथिंगालै जोंनिफ्राय थांनांगौ बाहाय गोजान
अ ओमफाय हराव हारसिं हारसिं हराव हारसिं हारसिं फायनो हायो?
अ लांफायो बिमा बिफ्राबो लांफायो आरो माबाला बिमाया लां फायो मालाबा
ए
दुस्थ' गोजा गथ'फ्रा
उम दुस्थ' गथ'फोरा ओमफाय बिमा बिफाफोरा ओजा मानो हायाखै मानो खम मोनो होनो नाम्बारखो
अ एक्जामाव होनो जाबाथाय फरायनायानो भुल जादो जां फोरोंनायानो भुल जादो इदि होननानै
उम इदिनो होनो आंनाथ' सासे गथ' फेल जादो। क्लास फरनि
खेबसे होनायालाय
क्लास फरनिसोबाव
अ ओमफ्राय मा होनाय मायाबा होनदो बिमाया
एख' होनाखै होननाया गथ'आ गावनो हाखाया नालाय मिथिखादो न'निफोराबो
अ खायसेया हाया खायसेया सरकारि मिडियामनिफोरा माबा सरकारि स्कुलनिफोरा बांसिना हानो नागिरा माने जानला मानला फोरोङोदां मास्टारफोराना मा सानबाय थायो आङो
उम जोंनि आं आं लानायाथ' प्राइभेटसो बाव प्रा इंलिस मिडियाम माने फेल जानाया आंनिया
उम उम ओ फरायथारामोन खोमा गथ'वा
हाखाया इयो ओमफाय प्राइभेट मामा मा होनो सरकारियाव फरायनायफोरा मोजां गोजामोन गथ'फ्रा
फरायनाय गोसो जायो। नोसो जायो ज माने फरायबा न' होमबानि हायो जों आ सासे क्लास नाइनि गथ'नो ओ क्लास नाइननि गथ' लायो होनदोंना आङो।
उम
एसामिस मिडयामनि आरो एसामिस खौनो फरायनो रोङा दाखालि माबा लाबोदोंमोन ए बिगियान लाबोदोंमोन बिग याननि बेनि एसामिस वार्डफोर उनाव फरायनो रोङा रा। इंलिसबोथ' दा होनसै एकक' रोंखाया। फरायनो।
माबोरै माबोरै सिखायनो जाय यो इदिफोरखो।
टु थ्रिखोबो बिरनो रोङाबा। मा ए बि सि दि खौबो रोङा। माखौ होनो स्कुल माखो होनो
उनदैनिफ्रायनो एयो क्लास एल केजि निफ्रायनो मोजाङै सिखायनाय जानांगो एखायनोथ' अवान टु ए बि सि डि फोरखो।
औ माने फिसा क्लासावनो रोंना फैब्ला ओम नोंनालाय माबायदिमोन सिगां टिउसन लानाय‌ माने बांसिन हायो ना रोङै? हायामोन।
आङो बांसिन ओ बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरखौ मोजांसिन मोनदो इसोरो आगोलो प्राइभेट बर' मिडियामाव फरायनानै उनाव क्लास सिक्स सेभेनाव सरकारियाव थाफायजोबदोलै। ओमफाय मोजां गोजामोन गथ'फ्रा ओमफाय खायसे खायसे इंलिस मिडियामनि फरायनाय स्कुल गोदोर मिसनाव फरायनायफोरा हाथारामोनलै। बांसिनसो रोङामोन इसोरो। दामि स्कुलनियासो रोंसिना आरो।
मोजां माने बुरजा स्टुडेन्ट थायोना। ओइ नामा सोर सासे गथ'खौ फोरोंनो बायदि जायो खोमा आंनिबा।
बिदिनोथ' ओमफफ्राय सेक्सन ए सेक्सन बि इदि खालामोना बिदि खालामनानैबो आरो गथ'फोरानो बारा बाराद्राय जानानै गोरों गोरों ल' नायफिनो ओमफ्राय रोङिखौ नायफिना।
ओं
ओम।
माने आरो हायिखो नायो हायाफोरनि मानो माबाबाय थानोना बालायलांङो हायिफोरखौ बुजाय बुजाय। जोंनो इसा जायोना दाना हायिफोरखौ बुंबाय थानो जि बुंबाबो बुंबाबो हायाबा आरो बेसेबां माबा जालाय लाङो खर' गुदुंबो जालाय लाङो।
ओम।
ओमफाय नोंना अफिसआव मा - मा गोदै सोलिबाय थादो खामानिफोरा
आंनिया दासान्दि मोजाङैनो दोङो फार्स्टआवसो बोरैबा मोनदोंमोन ओमफ्राय दा थिगानो मोनदों। मावै - मावै।
सारितायाव फैनो मोनखायो?
सारिथायाव फैनो मोना आंनाथ' एटेन्डेन्सा अनलाइन नालाय। माबा आत घन्टा जाथारनांगो आङो आं बेंकआव आत घणटा थाथारनांगो।
आत घन्टा खैथानिफ्राय खैथायावलासे?
जेनेबा आङो नौतायाव थांबाथाय पास ओ - ओ पासथायाव फैनांगोन आरो माबा मोनसे एप दोङो बेयाव लग इन खालामनांगो ओमफफ्राय आं नथायाव लग इन खामबाथाय पासतायाव लग आवत खालामनांगोन आरो बिदि ओमफ्राय साराय न'थायाव लग इन खालामबा साराय पासथायाव लग आउट खालामनांगोन आरो बिदि।
ओ ओइ लुगैना खामबालाय
ओमफ्राय रुमाव फैबा जाया लकेसन थायोना।
बिसास' लग इन खामनायाबो लकेसन थायो?
ओजोंनो थानानै खालामानांगौ नङाबा जाथारा नावमान एरायबानो जाखायालै आङो जाय जायगायाव जनानै थायो बे जायगाखौ माबा बिल्दिंखौ माबाबानो एरायबानो जाखाया लकेसना। जायगायावनो थाथारनांगौ। उम नङाबाथ' बेंकआथ' दसथायावसो खुलियोना। ओमफ्राय सारितायावनो बन्द जायो।
अ होमबा नों मा बन्द जानायाव मा खालामबाय थायो?
आराम थांना सारिथायाव फायनो हायो खिन्थु एटेनडेन्सनि थाखाय थांनानै ओरैनो थाहैनांगौ आङो।
जेनेबा बेंकखौ बन्द खालामबाय बन्द खालामखांनायनि उनाव नोङो सिङाव हारसिं थांङो नामा?
ओ हारसिंथाया। इसोरथ इमप्लयिफोरा गोबाव थाखानांगोन ना माबा माबि खामानि थायोलै इसोरनिया बेसेबा गोबाव थायो।
अय सार
जि गोबाव थानांगौ माबा बे मावबाय थायो इसोरो ओमफाय आंबो थाबाय आरो इदिनो। ओमफाय एक्सट्रा खामानि थिनबा मावबाय इदिनो। बाय सिगांखिजा फांथेबाबो उन सिङाव थायोना मानसि माखासे बिदिनो थाबाय आरो।
औ।
ओमफाय फार्स्टाव आं साराय नथायावनो थाङो होमबासो थाब फैनो मोनगोन साननानै। ओमफाय हारसिं थाहैबाय थायो आं थांनानै ओरैनो जनानै।
एसे। एकदम रुमनिफ्राय खाथि थाबायना थाङो नामा नोङो?
थाबायना थाङा रिक्साजो थांनाङो दस थाखा लायो।
अ माने गोजानानो आरो ना?
गोजानानो।
अ।
ससे थांनांगो।
उम। ओमफ्राय नों माबा मोनबाय नोङा सेलारि मोनबायना मोनाखै?
मोनदो आदाल मोनदो। माने आं मा होनो आं ओ एप्रिलनि दस थारिखावसो जयेन जादों नालाय। ओमफाय इ दस थारिखनिफ्राय जिखिनि खामानि मावदो इखिनिखौल मोनदों आं। एप्रिल जोबनायाव लागै। ओहो थारथिन होदो।
माव दो। ए खावसे दानजादो।
ओम माने जिखिनि माव ओ इखिनिखौल मोनबाय आरो ओमफाय दा मेनिफ्राय फुल जासिगोन आरो।
दानसिगोन दानलांसिगोन दा ख'ला दस मिनिट बारबायना दाननोसै आङो दे।